औ नोंथा ओ नोंथाङा बहा दं दा?
ओ न'आवनो दं नोंथां ओरैनो दं।
अ ओरैनो दंना ओ नोंथाङा बिजि नङाबा आं नोंथांजों ओरैनो सुंद सावलायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
सावराय जागोन।
आदचा-आदचा बिदिबा जोङो आथिखालाव सुबुं माहारिया ओ गोबां गोदान-गोदान बेमार आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नङा होनबा। दा जोङो बेखौनो गोदान-गोदान गोबां बेमार गोदोनि दिनाव जोङो खोनायोमोन ओ गोबां बेमारफ्रा गोदोनि दिनाव गैयामोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोदान-गोदान गोबां बेमारफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दा बै बेमारनिफ्राय जोङो आथिखालाव माबोरै बारगनो हायो। गोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। बे आथिखालाव- बेमार आजार जानायनि जाहोना जाबाय माने गोबां रोखोमनि रासायना रासायनारि हासार मुलि बायदि बाहायनायाव मैगं थाइगं फोराव अ बा मुलिबो जों मोनजाफानाय जाबाय मैगं -थाइगंफोरजों आरो बेफोर दारिमिन आरि बानायनायनि थाखाय ओ बेफोरनि ओमफ्राय गारजि गाला गेसाव गेफोन ओंखारनानै बायदिसिना बेक्टेरिया भाइरा नो बेमार आजार फ्राबो बांबाय आरो आरो बेफोरबायदि बेमार आजार बांनायनि थाखायनो बयबो माने खस्थ' जालांबाय आरो। बेफोर बेमार आजारखौ फोसाबनोबा जोंनो जोङो देहाखौ मोजाङै जोथोन ला नांगोन जायगा फोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन ओ जानाय लोंनायफोर खौ मोजाङै खालाम नांगोन। ओ मोजां न'आवनो जाहाथे रासायनारि हासार होयालासिनो मोजां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनांगोन ओ आरो बयबो फालांगिरिफोराबो आबाद फालांगि खालामनो थाखाय आबाद मावनाय जायफोर सुबुंफोर बिथांमोनाबो रासायनारि हासार बायदिफोरखौ बाहायालासिनो बिथांमोनाबो ओ जिबारि हासार फोर खौ बाहायनानै माने आबादफोरखौ मावोब्लाथाय ओ मोजां फिथाइ मोनोब्लाथाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय रोदा रुदु बिलाइनिफ्रायनो मुलि बानायनानै जुदि बेफोराव बाहायोब्ला अब्ला मोजां मोजागोन मानसिफोरा। अब्लासो दे देहायाबो मोजाङै थागोन बेमार आजारफोर जानाय नङा आरो बेजों लोगोसेनो बे दारिमिनफोरखौ जाहाथे साखोन सिखोन लाखिनांगोन माखासे दारिमिनफोरनि मालिकफोरा बेफोरखौ ओ फोसाब मोजाङै लाखिनायनि जाहाथे जाबोर जोथोरफोरा दैमा दैसाफ्राव गोग्लैहैया बांद्राय लेथ्रा जाया जायगाफोरा बेखौ जों जोथोन लाखिनानै बेफोरखौ नायनानै ओ मोजाङैनो मोजां ओ साखोन सिखोन लाखिनायनि टेक्न'ल'जिफोर नांगोन अमब्लासो भाइरास भेकटेरिया फोरा अ दैमा - दैसाफ्राव गोजाव नांगोन होनब्लासो भायराज बेक्टेरियाफोरा ओ दैमा दैसाफ्राव ओ गोजाव लाङा गोजाव लांनाय नङा आरो जिब जुनारफ्रा बेफोरखौ लोड़ोब्ला बेमार आजार जायो नालाय हयथ' मानसिफ्राबो बेफोरखौनो मोनलोंनो हागौ बेफोर बायदि आवनो बेमार आजार जायो नालाय। बेखायनो बेफोर थासारिखौ नायनानै टेक्न'ल'जिफोर दिहुनन्नानै मोजाङैनो मोजां ओ दारिमिनफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो बेबायदि न' बांफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ फुंनि समाव मो जानांगोन। बेबायदिनो ओ जानायनि सिगां आखाइफोरखौ मोजाङै सुनांगोन ओ बेबायदिनो ओ सानफ्रोमबो मोजाङै दुगैनांगोन ओ बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि जोङो ओ बेमार आजारनि फ्राय संरा रैखा मोननो थाखाय माखासे ओ नेमखान्थिफोरखौ फालिनो हायो आरो बे जों लोगोसेनो नोंथांङाबो माखासे ओ नेमखान्थिफोर बे बिनो बुंनो हागोनबा बुंदो नोंथां
नंगौ आथिखालावफ्राय जोंङो गोबां ओ सुबुंआव बेमार जानायफोरखौ जों नुयो गोदोनि आइ आफाया होनोमोन जोंङो बेफोरखौ खोनाबायाखैमोन आथिखालावसो गोदान- गोदान बेबायदि बेमारा गोबां जानो हमबाय सानाय सुनाय जानो हमबाय किदनि स्टन जानो हमबाय सार जानो हमबाय नाथाय जों गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि प्रेसार बायदिसिनाखौ जोंङो जानाय खोनाफेराखैमोन होननानै बिथांमोना बुङो दा निस्य नोंथांङा फोरमायखाबाय माखासे बि दा बेबदिनो जोंङो गोबां आथिखालाव गोबां किडनि स्टन अन्थाइ जानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा दा बेफोरखौ आंङो सानो बेफोरो जोंनियाव जानायनि जाहोनाव बा लोंनाय जेनि जाहोनाव बेबायदि किदने स्टनाजायो होननानै आं सानो मानोना आथिखालाव बियो गोबां सुबुंन सरासनस्रा सुबुंनावबो जानो हमदों दा जोंनिया नोंगौ नोंथांङानो बुंखाबाय जों गोबां केमिकेल गोनां मुवा बेसादफोर आथिखालाव जासै बेनि उनाव जोंङो ओ गोदान- गोदान पेकेटनि नंङा होमबा उन्दैनिफ्रायनो आथिखालाव जोंङो गोबां पेकेटनि जिनिस जोंङो गथ'फोरनो जाहोसै जाय माने गोबां गोबाव -गोबनि लोगोसे बेयाव गोबां थाव होनाय जायो गोबाव जोरनायनि गोबां मेडिसिनफोर होनाय जायो जायनि जाहोनाव आथिखालाव जोंनि बेनो थांनानै मा उदैयाव दोगोन जाहैनायाव प्रब्लेम जानानै बेयो मा खालामो जोंनियाव किडनि स्टन जानायनि सान्सखौ बांहैयो नंङा होमबा दा बेफोरनो जोंनियाव लासैनो मा खालामगो बायदि बायदि बेमार जाहोनायनि जाहोन हिसाबै बियो नुजाथियो आरो ओफ्राय जोंङो पिटिलिभार जानाय किडनि स्टन जानाय गल ब्लाडार जानाय
औ औ
बिबुआव जेरै गाराय जानाय बिनि ओमफ्राय जोंङो मोननो हाबाबो जे आथिखाल लाइमोनफोरा गोबां गुदखा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
खा जानायखौबो जोंङो ओ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बियो बेयाव थांनानै मा खालामबाय गोबां केन्सार बायदिसिना गिथावना बेमारफोर बियो जाहोनो ओ हागौ औ आरो दा बेनिखायनो हागौ माने जोंङो मा खालामनांगोन बेफोरनिफ्राय जोंङो गोजानाव थानांगोन। बेनिफ्राय जोङो जि जानाय बे जानायखौ जोंङो खोब ओरैबायदि जोङो जोथोन लानांगोन जाहाथे जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजारफ्रा जानो हाया जोंङो मोजां जानांगोन। जों अर्गेनिक आबाद मावनानै जोङो जानांगोन। फेकेटनि जिनिसफोरखौ जों जानायखौ खम खालामनांगोन। बेनिफ्राय मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय जोंङो मा जोंङो सानफ्रामबो ब्याम खालामनांगोन नंङा होमबा। ब्याम खालामनाया जाहैबाय जोंङो फुङाव सिखारनानै मरनिं अवाक खालामनांगोन, बेलासियाव जोंङो प्रेक्टिस खालामनांगोन, ब्याम खालामनांगोन बेनिफ्राय जोंङो यगा खालामनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
नङा होमबा दा नोंथाङाबो ओ जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो माबोरै जोथोन देहाखौ जोथोन खालामनो हायो बा गेलेनायनि गेजेरजों जों माबोरैहाय मुलाम्फा जानो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां गेलेनाय होनोब्ला बेयो ओ देहायाव माने देहाखौ मोनसे जोथोनै लाखिनायनि मोनसे बे मोनसे देहानि थाखाय मोनसे बियो ए एक्सारसाइस आरो
औ नोंगौ
ओ गेलेयोबाथाय देहाया गोख्रों थायो मानो होनोबा ओ खारनायफोर गेलेयोबा ओ आरोफ्रा एसे ओ सोमावनाय जायो आथिंनि जराफ्रा सोमावनाय जायो बेजों लोगोसे ओ थै मोजां खारसारो आरो बेफोरजों ओ बेफोरबायदि खारनाय आरिनाय बेफोर गेलेनायाव गोलोमदै गयोबाथाय गोलोमदै गगारोब्लाथाय देहा सिंनिफ्राय माखासे गरम जानाय मैला मैथाफ्राबो गगारो आरो बेबायदि बिदिनो देहायाव मोजां जायो आरो गेलेबाथाय गेलेनाय खारनाय बारनायजों देहायाव ओ गोख्रों जानानै फैयो आरो बेबायदि जेब्ला देहाया गोख्रों जायो अब्ला बेमार आजारफ्राबो सदेरनो हाया जायो
नंगौ
ओ बेबायदि गेलेनाय आरिनायजों बे फेटि लिभार जानाय आरिनाय बेफोरो जानो हानाय नङा मानोना बेबायदि गेलेनाय आरिनायजों गोलोमगारनानै देहायाव एसेबाबो ओ मावनाय सोमावनाय जानानै देहाया गोख्रों थायो आरो बेफोर बेरामार आजारा जानो हानाय नङा आरो बेनि अनगायैबो दानि जुगाव ओ लाइमोनफोरा गेलेनाय हाबाफारिखौ से घन्टा एबा नै घन्टाबाबो गेलेथारनांगौ मोनाबिलि समाव बा फुं उनि समाव से घन्टा से घन्टा गेलेनानैबाबो बिसोर गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिथारनांगौ मानोना गेलेनायनि जोहैसो मानसिया मोजां एक्सारसाइस खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो देहाया गोख्रों थानो हायो बेमार आजार गैयालासेनो आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माखासे खोथा बुंनोबा
नोंगौ ओ नोंथां मोजांखौनो बुंबाय जे गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां बेमार आजार एबा खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो थारैनो गेलेनाया जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे देहाखौ जोथोन लानायनि मोनसे गोनांथार आयदा मानोना गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो देहाखौ मोनसे सिथ्रं थासारियाव जोङो लाब हायो नङा होमबा बेनि अनगायैबो जों गेलेनायनि गेजेरजों जोंङो जि निसा जेरैबायदि सिग्रेट सोबनाय बिरे सोबनाय जौ लोंनाय थांखु जानाय गुरखा जानाय बेफोरनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो जोङो रैखा मोननो हायो मानोना सासे गेलेग्रा थाग्रा सुबुङा बेफोरखौ जानो गोसो जाया आरो बेफोरनिफ्राय बेयो गोजानाव थांनायनि गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जायनि जाहोनाव गेलेग्रा सुबुंफोरखौ जोङो नायबाय। स्पर्टसमेनफोरखौ जोङो नायबा नुयो बिथांमोना गोबां स्ट्रं जायो। नङा हबा बिथांमोनाव गोबां। बेमार आजार जानो हाया जानाय लोंनाय निसा बुस्थुआ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थांनो हायो लोगोसे जे गावनि खामानि मावनो गोनां बै खामानिखौ बिथांमोनहा टाइमलि सम बायदि खामानिखौ मावनो हायो आरो मानोना गेलेनायजोंनो जोंनि देहाया स्ट्रं थानायनि जाहोनाव जोङो मावनो बानाय देहाखौ दुरबल मोननाय बेफोर गासिबो बियो दाइभार्ट जाजोबो गोजान जाजोबो बेनिखायनो बेंखायनो सासे स्पर्टसमेना गोबां गोख्रों जानायजों लोगोसे गोबां खामानि मावनो हाग्रा खारनो हाग्रा नङा होमबा सहायथाबनो हाग्रा नाजाथाबनो हाग्रा बेबायदि सुबुं जानो हायो। हायो आरो बेनिखायनो गेलेनाया जोंनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय जबोद गोनांथार होननानै आङो एखदमबारे सानो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ दे नोंथां दिनैनि सावरायनाय बेखिनियावनो दोन्थ'सै